औ
खुलुमबाय नोंथां अ ओ मोनसे आयदानिस सायाव सावरायनो होननानै फन खालामनाय जाबाय नोंथांनिसिम। औ फालांगिनि सायाव
औ
फालांगिरि होननानै बुङोबाथ' जाय जों
औ औ
बेफार फालांगि होनोब्ला थ' बायदि बायदि रोखोमनि जों बेफोर फालांगि जों खालामनो हायो जेरै- औ हमनानै ला गयखौबो जेनाखि जों फालांगि खालामनो हायो। गय फालांगि होननानै बुङोब्ला बा ओ गुबुन गुबुन जाय गुबुन गुबुन दाम जोंनि गयनि जोंनि फिथाइया आ बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ ग-गयनि दामा आलादा आ आरो गुबुन गुबुन ओनसोलावबो आलादा जानो हायो। थिग बेबायदिनो आरो जोंनियाव माखासे सुबुं गयखौ ओ सफारि बानायना बो जेनाखि फाननायबो नुनो मोनो आरो सफारि बानायानै फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो आरो खायसेया गयखौ जेनाखि फबनानैबो गोमोन गोमोन गयखौ फबनानैबो हायाव फबनानैबो माखासे समाव ओ हानिफ्राय दिहुननानै सिजेन खालामनानै बेबायदिनो ओ मोनसे बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेल' नङा आरो खायसे खायसे गयखौ ओ गोथाङावनो हाननानै जेनाखि बेखौ खिजि हिसाबै अजन हिसाबै सुनानै कन्टल-कुन्टेल हि साबै सुनानै बेखौ ओ फानहरनाय जानाय नुयो फानहरनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मोनसे फालांगि खालामनाय नुनो मोनोआरो आ बेबायदिनो नोंथाङा माबाफोर फालांगि खालामफेरबाय ना?
आं खालामो आंथ' आलदा खालामो बेनि बिलथाबा आं दखान होयो आरो आंथ' दा गालामाल द'खान होयो बिदिनो मैगं थाइगं लाफायो बिदिनो आरो बिनिखाय दाउ साखा साहा बिलाइ गैया होमबा?
औ औ
लोगोनि बिजनेस खामो आरो
औ ओ साहा बिलाइनि सोमोन्दै माबाफोर मिथियो नामा नोंथाङा?
साहा बिलाइनि सोमोन्दैथ' जोङो साहा बिलाइखौ बायस'नानै लांनानै दस्रा जायगायाव साप्लायहैयो आरो बेखो बिलाइखौ हैयो आरो बेंगलाव हैयो जों बांसिन बेखौ मान्त्रेनद्राय बाइ लांनानै बेंगलाव हैयो बिदिनो हैनानै बिदिनो माबायो आरो जोङो
साहा बिलाइखौ मा बायदियै फाननाय जायो केजि सिस
ए बिदि साहा बिलाइखौथ' नों कि ओ केजि हिसाब लाङो आरो केजिब्ला हिसाबा बिदि हैयो केजि हिसाबैनो हैयो आरो बिदिनो के जि आव थ्रिस थाखा गाहाम मोनो दाथ' थ्रिस थाखा आथाइस थाखा साताइच थाखा बिदिनो आरो बिलाइ नायै बिलाइ आरो
बेफोरबायदि आरो जोंनियावथ' साहा बागान मेरला दं नालाय ओंखायनो बे बे मावनाय ज जादों ङो
अ ओमबा नोंथाङाबो साहा बागान मावो बा नोंसोरनिंथिं मावो आरोना
औ औ औ
अह थिग बेबायदिनो बेफार फालांगि होननानै बुङोब्ला ओ बिनि अनगायैबो आथिखालाव ओ ओ बाला अन्थाइ फोरखौबो आजिखालि फालांगि खालामनाय नुनो मोनसै जाय दैमानि दैमानि ओ
जाला
बालाफोरखौ जावखांनानै बेबायदिनो कवारि लानानै अन्थाइ जावखांनानै बेबायदि फालांगि खालामनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरा बेबायदिनो लानानै कन्टेक्ट लानानै गोबां बेबायदिनो रां आरजि नाय बा दोनि जानायखौ जों नुनो मोनो आरो आरो जोंनि मेगनजों आरो बेबो मोनसे ओ फालांगि हिसाबैनो गोग्लैयो। आरो बेल' नङा बेहाय ओ अन्थाइजों लोगोसे जे ओ बेखौ ओ बोखांनानै आरो केसारफ्राव होनानैबो मोनसे आरो मोजांसिन खालामनानै बेखौ खौबो आरो दाम गोसानि मोनसे ओ फानहरनाय नुनो मोनो आरो बेखौ फालांगि महरै ओ गोबां रां आरजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो फालांगि होननानै बुङोबा बेबायदिनो फालांगि थाबाय मैगं थाइगंनि फालांगि थाहैबाय ओ जेनाखि औ कपि मैगंनि फालांगि थाहैबाय कपि मैगंखौ आथिखालाव जोंनाखि ओ आन सि सिजेन समावबो ओ माखासे ओ दोनग्रा जायगा जाय जायगायाव सेब जायगाफ्राव दोननानै बेखौ आन सिजेन समावबो दिहुननानै फाननाय नुयो जेरै टमेट' टमेट'खौ ओ सिजेन गैयाब्लाबो बै सिजेनफ्रावबो जों नुनो मोनो। मोनो आरो दा बायदियावबो जोङो मो-मोननाय जायो आरो बेबायदिनो माखासे आबादारिफ्रा टमेट' ट' कबि आलु ओ गोबां रोखोमनि माने अल कबि फुलकबि बायदि रोखोमनि ओ ओ फालांगिखौ खालामनाय नुनो मोनो आरो। थिग थिग बेबायदिनो फालांगि होननानै बुङोब्ला आथिखालाव आरो गोबां रोखोमनि फालांगि दंसै। मानो होनोब्ला गासैबो ओ बांसिन माबायानो फालांगियाव गोग नै जेरै दखाननि बाथ्रा बुंबाय दङ दखान औ। दखाननि बाथ्रा बुङोबा थ बे ओ होननाय जाय मालफोरखौ नोङो लाबोनानै ओ बेयाव फानफैबाय आरो फाननायनि गेजेरजों बेजोंबो रां आरजिनो हायो नङा होमबा? बेबो मोनसे फालांगि जाहैबाय। आरो आथिखालाव ओ नोजोर बोनानै नायोब्ला ओ माखासे जे सोलोंथाइ फसंथानफ्राबो जोंनाखि फालांगियाव गोग्लैबाय जेरै अ हमनानै ला। सोलोंथाइया मोनसे इनस्टिटिउटफोर खुलिनानै कचिं होनानै जेनाखि फोरोंनाय फोरोंनायनि उननिफ्राय बेनिफ्राय नै फिस मोननाय पिसजोंबो मोनसे बे बिदिनो फालांगि लाइनाव आथिखालाव बेफोरबायदि खौ जों लानाय आरो ओमफ्राय बेजों गोबां बेवहाय माखासे फोरोंगिरिफ्रा रां आरजिनो हासै आरो माखासे गावसोरनि ओ फोरोंनाय बे बिल्डिंफोर बे डेभ्लप खालामनाय नुनो मोनसै आरो बेबो मोनसे जोंनि फालांगि आरो नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दै आरो माबाफोर ओ मोनथिबावो नामा?
आंथ' फालांनि सोमोन्दै मिथियो बिदिनो आरो दङ मेरला दाउ अमा बिदिनो। लायो आरो आङो दाउ अमा फिसियो। अमायावबो बिदिनो खालामबाय आरो मेरला प्रफिट दङ मोजां माबा फैयो आरो ओ। जायो फिसा होनानै फिसा फानो आङो। बिदिनो आरो बिदिनो मथा मथि फन्द्र'था बिसथासो लायो आरो बिदिनो फिसा होयो ओमाय फानहरो। मेरला प्रफिट फैयो ओमफ्राय दाउ दाउ फियो दाउ लकेल। बेबो थिनस' साराय थिनस सारिस' मोन आरो केजियाव। बेफोरबायदि बायदि बायदि रोखोमनि खालामो आरो आङो।
फालांगि खालामो औ अमानि फालांगि महरै जिनदिगिआव अमाखौ ओ फालांगि बा फानहरनाय मोरै खायसेया अमाखौ ओ। गिदिर खालामनानै गथा बा गिदिर खालामनानै बेखौ केजि सिस्टेमाव गथायैनो फानहरनाय नुनो मोनो। आरो खायसे बेखौ जायगायावनो बुथारनानै बे दर खालामनानै गोदानानैबो फाननाय नुनो आरो खायसे खायसेया बे बेखौनो फालांगि महरै लानानै खायसे खायसेया बेवहाय ओ अमा बिमाखौ ओ फिसा जाहोनानै बेयो फिसाफोरखौबो बेबायदि बिदिनो फानहरनाय नुनो मोनो आरो बेबो मोनसे जोंनि बर'फोरनि जेनाखि न'खर सुंथानाय मोनसे मोनसे फालांगि होननानै बुङो आरो बेबायदि अमानि फालांगि मावनानै गोबां मानसिफ्रा बेबायदिनो गोबां देबलब जानायावनो गोबां रां आरजिनाय खौबो नुनो मोनदों आरो फ्राय बर' सुबुंफोरानो बे अमानि फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो सोरबा बुथारनानै गोदानानै फाननायानो जाथों मानो आरो सोरबा फिसाफोरखौ फिसिनानै फाननायानो जाया थों मानो आरो लोगोसे बेबायदिनो अमा साप्लाइ जेनाखि अमा गिदिर खालामनानै फानहरनाय बेदिनो मोनसे फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो आथिखालाव ओ अमा बे देरखौ जों नुनो मोनोदि माखासे ओ फालांगि सुबुंफोरा बेखौ गोदाखांनायनि उनाव पेकेटिं खालामनाय नुनो माने पेकेटाव सोनानै बा फोराननानै बा मोनसे माबायाव ओ पेकेटाव सोनानै माने गोबाव सम दोनना दोननो हानाय बायदि बेखौ गुबुन गुबुन यावबो जोंनि आसामनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगायाव साप्लाय हरनाय नुनाय आरो बेबायदिनो फालांगि खालामनाय नुनो
अ
आरो आथिखालाव फिसा फिसा जोंनि बर' आइजोफ्राबो जिथुनाखि ओ बेखौ आसार बानायनानै एवनानै ओ संख्रि बान मस्ला मस्लि होफबनानै थाव होफ्लबनानै बेखौ बयामाव सोनानै फिसा फिसा बयाम सोनानै बेखौ फानहरनाय नुनो मोनो आरो बेबायदिनो फालांगि खालामनानै सोलिनायखौ
नोंथाङा आरो फालांगिनि सोमोन्दै माबाफोर मोनथिबावो नामा
फालांगिनि सोमोन्दै ना बेनि बारै थ' जोङो माइ थाइखौबो बायस'नानै फाननाय जायो आरो गामियाव जोंनियावथ' गिलुबालु माइ आबाद मावो नङा होमा बेखौबो फा बायस'नानै फानहरनाय जायो आरो मिलाव लांफैयो ट्राकजों
औ
फान्दोंनो आरो
माइखौबो जोंनिथिं नुनो मोनो जिनदागि माइ फालांगि होननानै बुङोब्ला माइखौ खायसे खायसे माइ कुन्टेलै कुन तेलाव बेखौ फानहरनाय जायो आरो फाननायनि गेजेरजों खायसेया बे माइखौनो सौनानै सौना नै माइरं खालामनानै बेखौ केजि सिस्टेम एबा कुइन्टेल सिस्टेमै जोङो बेखौ फाननायबो नुनो मोनो आरो थिग बेबायदिनो सिया बेबायदि ओ माइ सौनायजों लोगोसे ओ माखासे ओ गुन्दै जाय गुन्दै ओंखारो बे गुन्दैफोरखौबो ओ अमानि थाखाय बेखौ साप्लाय हरनाय जायो आरो बेखौ मोन से फालांगि महरै बैनिफ्रायबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनो आरो
आ
बेबायदिनो ओ गोबां ओ सुबुंफोरा फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेल' नङा आरो गुबुन गुबुन फालांगि गोबां दङ जाय ओ खेथि बाथि मावनानै बो गोबां मानसिफोरा ओ बिनि फसल जाय फिथाइखौ मोननानै बिथांमोना बेबायदि फानहरनानै रां आरजिनानै मोनसे फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो
ओ ओ ओ ओ ओ मोनो
आथिखालाव आरो गोनखोआरि जिथुनाखि मुगा बे मुगायाव ओ माखासे फालांगिनि खामानिफोरखौ ओ डिजिटेल ओ माबा लाइनाव जोङो माबा मोनसे खालामनाय नुनो मोनो जिथुनिखि मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव मालखौ स्टप खालामनानै दोनथ'नानै गुबुन मोनसे जायगायाव फाथायहरनाय
फाथाय हरनाय औ।
रां आरजिनाय जेरै ओ बेबाय दि बुंनो थाङोब्ला हमनानै जेरै फ्लिपकार्टफोर, एमाजनफोर बैफोरबो मोनसे ओ फालांगि जाय ओ डिलिभारि बयफोरनो बेखौ फाथायहरो आरो डिलिभारिफोराबो मोनसे रां आरजिबाय आरो। बैहाय जाय मेन जिरायनानै थाग्रा बे ओ बैनिफ्राय साप्लाय लाबोनानै गाव स्टप खालामनानै आरो गुबुन गुबुन डिलिभारिफोरनो हरनानै बिथांमोना फानहैनानै रां आरजिनाय बेबायदिनो मोनसे फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो जेरै- गसला, लंपेन्ट ओ गाननाय बायदि ओ लंपेन्ट आरो टफि बायदिसिना गोबां रोखोमनि बेबायदि फाननानै बेखौ ओ खालामनाय आरो बेबायदिनो कम्पानिफ्रा ओ दिहुन दिहुन बेबायदिखौ ओ इन्डास्ट्रिनिफ्राय दिहुननानै गोबां जोंनि गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै गासैबो ओ बुस्थुफोरखौ दिहुननानै बिथांमोनहा फाननायखौ नुनो मोनो आरो। खोब मोजां मोनबाय नोंथांजों ओ रायलायनानै बे बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दा दान्दिसेनि उनाव गुबुन मोनसे
ओम ओम ओम गोजो-गोजोन्नाय थाबाय दे ओम।